हेलौ
अ
हेलौ नोंथां
औ औ
बेलासिनि गाहाम हामग्लायनाय नोंथांनिसिम बावहरग्रोनाय थाबाय
औ औ
नोंथांङा फ्रि ना नोंथां?
औ फ्रियानो दं दा
औ नोंथांजों आं दसे सम रायज्लायनो हागोन नामा नोंथां?
औ हागोन हागोन
औ नोंथांजों आं दायो बे समाव दावबायनायनि सोमोन्दै एसे सावरायनो सानदों नोंथां औ औ नोंथांङा आंनो नोंथां नोंथांङा आंनो नोंथांनि जिउआव जि दावबायनायनि स सोमोन्दै आंनो एसे फोरमायनो हागोन नामा नोंथां?
औ हागोन हागोन
औ नोंथां देेलाय
ओ दावबायनाय होनब्ला आं माने बारा दावबाया दावबायाखै आरोना दावबायनो मोनाखै इदिनो इदिनो खाथि खाला जायगाफोराव दावबायबाय ओमफाय जेनेबा आसामनि बाहेराव होनब्ला आं जेनेबा मोनसे जायगायाव थांदोंमोन महाराष्त्र होननाय जायगायाव आरो ना
औ औ नोंथां
औ बे जायगायाव आं थाहैनानै माने मोनसे आं जेनेबा कम्पानियावसो थांदोंमोन आरोना इदिनो माने इयाव थानानै आं गोजोननायबो मोनदोंमोन आरो औ माने जोंनि जायगानिफ्राय जेनेबा आसामनिफ्राय बे गुबुन जायगायाव थाहैनानै माने एकदम जायगाखौनो बेलेग मोनना लायो आरो
औ औ नोंथां औ
औ बेयाव थानानै आं माने गोजोननायबो मोनदों आरो जायगाबो नुहैदों आरो
औ औ
औ ओमफाय इदिनो जेनेबा आसामनि जेनेबा खाथियाव आंङो ओ शिलंङावबो थांखांबाय
औ औ
ओं शिलंङाव बेरायहैखांबाय आरो शिलंङावबो जोबोद मोजां मोजां जायग दं ओमफाय नाथाय जोंङो मोन से माने बेयावहाय बे जायगायाव थांनायाव मोनसे पिकनिक जानोसो थांदोंमोन आरो ना
औ औ
बिदिनो आं जेनेबा हारसिं थाङाखै
औ औ
औ ओमफ्राय बे जेनेबा बेयावहाय शिलंआवहाय बेरायबा माने जोबोद मोजां मोजां जायगा दं आरो
औ औ
औ ओमबाबो माने आं बेरायनो मोनाखै आरो ओमफाय बिदिनो गामिनि खाथि खालाफोराव माने बिदिनो बेराय फ्रायानो बेरायबाय आङो जेनेबा मोन से जायगा दं जोंथि जेनेबा अरुणाचल होननाय आरो बेयो अरुणाचलाव बेरायखांबाय आङो बेयाव बेयाव माने पिकनिकबो जायो बेयाव गोबां मानसिफ्रानो बेयाव फैयो आरो माने पिकनिक जानो आरो बेरायफैयोबो बेयाव माने मोजां जायगाया गुसु नालाय
औ औ
औ बिदिनो बेरायनोलाय फैयो आरो ओमफाय नाथाय बेरायनो हाया आरो जा आरो फैसा थाखानिबो एसे प्रब्लेम जायो नालाय बेनि थाखायनो दा बेरायनो लुबैनाया बेरायनो लुबैनाय बिराद बेरायनो लुबैयो आरो नाइनोसै उनाव एसे माबाफोर जाबा बेरायनो बेरायनो माबामोन इखो नायनोसै आरो नोंथाङा जेनेबा नोंथाङा बुंनो हागोन नोंथ था अबाव अबाव बेरायनो मोनखो
औ आंबो बेबायदिनो गोजानाव बेरायफेराखै बेबायदि खाथि खाला बेबायदिनो बेरायबाय जेरै तेजपुरफोराव बेरायबाय बेयावहाय जाहा बेरायनो मोट बेरायनो मोजां बेयावबो जोंहा नायनो गोनां गोबां जायगाफोर जोङो मोननो हायो ओ पेनिअन गायै शिलंआव आंबो थांफेरबाय बेबायदिनो आंबो हारसिं थांफेराखै लोगोफोरजों बेबायदिनो बेराय थांनाय जादोंमोन
औ औ
औ बेनि अनगायैबो आङो जेरै- बर'नि जि बायखोन्दा नोगोर जायखौ जोङो बर'नो जि बायखोन्दा नोगोर होननानै बुङो जे डिमापुराव जोंनि जि बायखेन्दा नोगोर बेयाव फाय बो थांबाय जोबोद मोजां थांनानै जोबोद मो जां मोनहैदोंमोन नाथाय आं बेयावहायबो आं हारसिं थाङाखैमोन बेवहाय जोङो लोगोफोरजों थांदोंमोन आरो थांनानै जोबोद गोजोननाय मोनदों। आरो बेवहाय जोंनि गोदो गोदायनि राजा राजा सम राजा सासन खालामनाय समनि सिफ फोर नेरसोन फोर बेफोर नेरसोनफोरखौ जोङो बेयावहाय जोङो नुनो-नुनो मोनो। आरो थारैनो जोबोद गोजोन नाय मोनो बेफोरखौ नुब्ला थारैनो जोंनि जोंनि हारिया मोन से राजा फोलेरनि हारिमोन होननानै जोङो गोग्गानो बेबायदियैनो जों गोसोआव थुलुंगा मोननायखौ जोङो मोननो हायो। अ बेनि अनगायै जोंनि जि गुवाहाटी नोगोरमा बेवहायबो जाहा नायनो गोनां गोबां जायगाफोर दङ जेरै जाहा बे नेसनेल पार्कफोर जोङो मोननो हायो जेरै- काजिरङा नेसनेल पार्क बेयावबो हा नायनो गोनां गोबां गोबां बिथिंफोरखौ जोङो मोननो हायो जेरै- बेवहाय जों गो बां गुबुन-गुबुन रोखोमनि जिब जुनात फोरखौ जोङो नुनो मोनो जायजों जों दसेब्लाबो जोङो गोसो गोजोन गोस गावनि गोसोखौ जोङो गोजोनग्लाय होनो हायो औ बेनि अनगायै जोंनि सनितपुर ओनसोलाव थानाय जि नेसनेल नामेरि नेसनेल पार्क बेयावबो आङो थांबाय। बेयावबो जोंहा नायनो गोनां गोबां दङ बेयावबो गोबां जिब जुनारजों बुंफबनानै दङ जेरै- बेयावहाय जोङो गोबां जिब जुनारखौ मोननो हायो जेरै- सनालि जि मोख्रा बे मोख्राखौबो जोङो बेयावहाय जोङो नुनो मोनो। बिनि अन गायैबो नामेरि नेस- नामेरि नेस नेसनेल पार्कआवहाय जोङो गोबां गुबुन गुबुन रोखोमनि बिफां लाइफांफोर जोङो नुनो हायो जाय फोरखौ माने जों जेराव मेराव जोङो नुनो मोना बेफोर बिफां लाइफांफोरखौ जोङो बे पार्क नेसनेल पार्कवहाय जोङो नुनो मोनो। बेनि अनगायै जोंनि जि अरुणाचल अरुणाचल हादर जों जि सिमना जि बरदार ओनसोलाव थानाय जि फालुफुं ओनसोल बेयाव बेयावहायबो आं बेरायफेरबाय बेयावहाय नोयनो गोनां जोंहा गोबां जायगाफोर दङ बेयो जोबोद मोनसे समायना ओनसोल एबा जायगा।
औ औ।
बेयावहाय गोबां मानसिफोरानो बेबायदि बेरायनो थाखाय फैयो आरो बेबायदिनो गोबां पिकनिक मानसिफ्रा फैयो आरो गोबां बेबायदिनो मानसि फैनायखौ जोङो नुनो मोनो आङो एसेबां बेरायाखै बेरायनायनि बेलायाव आं बेसेखिनियानो बेरायदों आरो नोंथाङा एसे नोंथांनि सोमोन्दै एसे बुंबावनो हागोन नामा?
औ। आङो माने बिदिनो बेरायनोथ' गोबां लुबैयो नाथाय बे बबा बबावबा जायगाफ्राव बेरायखायो आंबो थांदोंमोन जेनेबा गुवाहाटियाव बे नों जेनेबा नोंथाङा बुंदोंमोन जे
औ औ।
खोनादों खोनादों नोंथां?
औ औ औ खोनादों।
औ। औ। गुवाहाटिनि बे जेनेबा पार्क दा नेसनेल पार्क होननाय माने मोनसे जायगा माबा दंमोन आरोना बेयाव थांखांबाय आंबो। जिब जुनार नाय थांबाय आरो माने बेयाव थांनानै आंबो बेयाव थांनानै आंबो गोजोननाय मोनदों। जिब जुनारफोरजों जेनेबा गोबां रोखोम बेनि जिब जुनारखौ नुबोदों आरो बेयाव थांनानै।
औ औ।
बेयावहाय मोनसे जेनेबा गोबां जिब जुनारफोर जेनेबा जिबौ दङ ओं मुफुर बिदिनो गान्दा, बिदिनो मोसा, सिंह बि बेफोर गासिबो दं आरो।
औ औ।
औ बेफोरखौ नुनानै आं माने इयाव थांनानै गोजोननाय मोनबोदों आरो लोगोसेनो बिदिनो जेनेबा खाथि खालाफोरावबो पार्कफोर दंना बिराद गुवाहाटिनि पार्कफोरावबो आं माने बेरायनानै गोसोखौ गोजोननाय मोनो आरो।
औ औ।
औ। औ नोंथाङा जेनेबा दा गोसोआव माने गुबुन गुबुन जायगाफोराव बेरायनो लुबैयो ना लुबैया?
बेरायनोथ' लुगैयो नोंथां, नाथाय गोबां समाव समनि आंखालनि थाखाय जोङो बेरायनो हाहैया होननाय बादि। जोङो बेरायनो नांगौ, बेरायनाया एबा गोदान जायगा दावबायनाया जोंनो गोबां गुबुन गुबुन गियान होयो, गुबुन गुबुन जायगानि गुबुन गुबुन गियानफोरखो जोङो मोननो हायो। जायनि गेजेरजों जों थांना थानायाव एबा जिवाव जोङो माबा मोनसेबाबो सोलों-सोलोंनो हायो एबा बाहायनांगौ स समाव जेन बाहायनो हायो, बेफोर गियान खो जोङो मोननो हायो। बेरायनोलाय गासैबो लुगैखायोना नोंथां। आंबो लुगैयो बेरायनो औ बेबायदिनो आ लुगैयो लुगैनायालाय
नोंथाङा जेनेबा बेराय नोंथाङा जेनेबा बेरायनो लुबैनाय जेनेबा मोननैसो ओ मुंफोर बुंनो हागोन ना, जेनेबा अबाव अबाव बेरायनो लुबैयो।
आं बेरायनो लुबैनाय जायगा होननानै बुङोबाथ' आङो बेबायदिनो आङो गुबुन हादोराव बेबायदि थांनो गोसो एबा बेरायनो गोसो। जेरै दुबाइफोराव आं थांनो गोसो। आरो बेबायदिनो साउदि आरब बेफोर जायगायाव आं थांनो बिराद गोसो आं मिथिदों गासिबो मिथिगौ बेफोर जायगाया मोनसे जोबोद दावगानाय एबा जौगानाय हादोद होननानै। औ। नाहैनो लुुगैयो। बेनि अनगायैबो आं जेरै जोंनि साखाथियावनो थानाय जेरै चाइना। बेयावहाय आं जोबोद थांनो गोसो। बिसोरनि जि हारिमु आं बे बिसोरनि जि हारि गाननाय जोमनायनि जि हारिमु आं बे-बेखो जोबोद मोजां मोजां मोनो आरो बिनिखायनो आङो बे हादोराव आङो थांनो गोसो आरो नायहैनो गोसो। औ। नोंथाङा नोंथाङा बेरायहैनो गोसो जानाय हादोरनि सोमोन्दै आंनो बुंनो हागोन ना नोंथां?
औ हागोन। आंबो बिदिनो जेनेबा माने गुबुन हादोराव थांनो जोबोद लुबैयो आरोना जेनेबा।
औ औ।
जेनेबा बिदिनो जेनेबा नेपाल हादोराव जेनेबा बेबादिनो बिसिनि सोमोन्दै आं मिथिनो लुबैयो, जेनेबा बिसोर माबोरै थायो बिसोरो मा रोखोमनि जेनेबा गानो, मा रोखोमनि जायो आं बेफोरनि सोमोन्दै थांनानै आं मिथिनो लुबैयो आरो जेनेबा। नेपाल हादोरनि जायगायाव आरो लोगोसेनो नोंथां बुंनाय नों थां बुंनाय बायदिनो जेनेबा सायना। बेबादिनो ओ दिल्ली मुम्बाइफ्राव थाहैनानै माने माबायदि जेनेबा टाउन एरियाफ्राव थानानै माबायदि जेनेबा मानसिफ्रा मा रोखोमनि जिउ खुङो आं बेफोराव थाहैनानै माने गोसोखौ लुबैयो आरो जोंनि बायदिबाथ' दा गामियाव जेरै थायो बिसोरथ' बिदि थाया नालाय।
औ औ नंगौ नोंथां नंगौ।
औ बेयाव थांनानै माने आं दावबायहैनो लुबैयो आरोना जेनेबा।
औ औ।
औ नोंथां।
ओं ओं।
औ नोंथां होमबा जोंनि
औ औ औ औ दे नोंथां दे गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम औ।